हामबाय
ओ साउन्डखौथ मोजां खोनागोना
औह बरिया बरिया मोजां खोनादों मोजां।
बाहेर हाललागोन होनायबा
आल्लाखोनायाखै ए खोनायाखै बरिया क्लियार फ क्लियार फैदों नोंथांनिया।
औ दाउ जोङो बे ओ जानाय सायाव एसे सावरायनो मोनदों बायेरा जिनिस जानाय जानाय बायेरा जानाय आरो ननि जानाय
औ औ आरो लोगोसे आरो दावबायनाय बिदि गरमनि
औ
ना ना जानायखौल' एसे सावरायनोसै
सावरायजायो नाङा नोंथाङानो एसे बुंदों होनब्ला
अ अ जानाय माने आं बेखौनो जे न'नि जानाय आरो लोगोसे बायेरानि जानाय बेखौनो हमना ला जोंनियाथ' दानिया फास्टफुड गोबां ओंखारदों खिन्थु बे फोर जाबाय माने एसे बुहुत गाज्रि आरो खिन्थु गोथाव मोनो मोननायालाय खिन्थु गोबां गोबां गाज्रिफोरो मानोना गोथां गोब्राम लोगो लोगो बानायना होयो लोगोसे बेयाव गोबां गोबां मेडसिन थन खारै बायदि माबा फदनो फोमोननाय बिदि बेसाद होनाय जायो आरो
औ
आरो लोगोसे हमना लाला न'निखौ बुंनो थांबाबो दानिया जोंनिया बिदिनोसै न'निबाबो बुहुद हासार मुलि बायदि बायदि होयो
औ
माने आसोल गोबोरखि हासार बायदिफोरखौ होनायफोरखौ बारा नुनो मोनला बेनो आरो ओमफ्राय ओ
जोंथ' माने जोङो हायोबा माने जानाङा आरो न'फासफुटफोरखौ
अ अ हानायखिनिखौ हानायखिनिखौ जानाङामोन ओं
माने गोबां पेटसफोर थायो आरो बेफोराव बेफोराव बेनिखायनो जेसांहायो जोङो न'नि जामुं जायोबा
मोजां
औ जायोबा मोजां
अ दानि
जोंनाथ' बे गामि ओनसोलाव ओंखामानो ओंखामानो गाहाय नङा होमबा।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि
हायोबा जों ओंखामखौनो जानांगौ आरो सोर
एसे एसे नांथारादों नोंथांनिया हेल'
दा खोनाबायना
अ खोनादों खोनादों आरो हेल' अ अ नोंथां खोनादों दा हमना ला जोंनिया जानाय बिदि ओंखाम होनाय लोगो लोगो खामखौबोथ' जानाया जानाय जायो खिन्थु ओंखामाबो एसे गाज्रि होनना आं नुनो मोनो माने ओ हायोबा बोथिसेसो खम हमनांगौ आरो ओंखामखौ आरो लोगोसे जोंनिया दा हमना ला हासार हो मैगं साइगं होनो थांबा जोंनि गामियारि ओनसोलाव थास' थास' मेन लोगोसे आ थालिर आरो दिंखिया बेफोरखौ नुनो मोनो जों मुलि होयि
औ
खिन्थु बुंनो थाङोबा दाथ' हमना ला जिंखा फान्थाव राङालाव बेफोरबायदि बायदिफोराथ' जोंना बेफोरबोथ' बिदिनो जाहैबाय हासार मुलि होनाय नङा होमबाोजां
नंगौ नोंथां
अ बाखि थेवबो दानि दानि सुबुंफोरा थेवबो दानि सुबुंफोरा माने फास्टफुदखौनो बाहाय मोजां नु नुहरो आरो
औदा
दे बुंलाय नोंथां
पास फुदा माने अयथासार माने बारायदों आरो जागा जागा आगोलावथ' जों बारा मिथियामोन चावमिना माखौ होनो माखौ पासता होनो रलनो बेफोरखौ जों माने आगोलाव मिथियामोन नाथाय दा जोङो गामिनि फिसा फिनला गलाफोराव बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा
उम लोगोसे मम'
औ औ
बेफोर बेसादखौबो दानिया
औ
दा बेफोर बेसादखौबो दानिया माने ओंखाम बायदि बेब'हार खालामनो माने बाहायनो हमला आरो ओंखाम बायदि माने हमना ला जों मेन आदार होननाय लोगो सानजौफुआव जोंनिया आगोल ओंखाममोन एबा फुंनि हरनिफोरा ओंखाममोन खिन्थु बेफोरनि जायगायाव दानिया सानजौ बाबो बबावबा थांलाबो फास फु हाम बेफोरबायदिनो चावमिन बेफोरखौ जानानैनो उदैखौ बुंहोयो लोगोसे बिदिनो साननै सानथाम गाहाम थानायखौ नुनो मोनो आं गोबां
औ
म जान म
बानो औ नंगौ बे सैथो बेखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो दा जोङो जाग्रा आदार होनोब्ला एक्स जों दा न'आव जेखिनि मोनो न'नि जि हासार होयि
ओम
जिनिस बेफोरखौ जोङो जानाया मोजां आरो आरो बिनो जानायनि थाखायनो बे बेमार आजाराव
उम हमना ला हेल'
औ
अ नोंथांनि माथोआ गेजेर गेजेर एसे एरायनाय बायदि जागासिनो नोंथां माने गोजान अ आरो हमना ला ओ जोंनिया माने बेराम गोबां रोखोमनि बेराम आगोलथ' बेफोर बेरामनि मुंखौनो खोनायाखैमोन हमना ला ओइ जोंनिया बिखा एबा बिख्लाफोरा बुगाखांनाय बिदि समफ्ल' बेफोरो बुगाखांनाय बिखौ नुनो मोनो
औ
लोगोसे जोंनिया सुगार बेफोरखौ नुनो मोनो
औ बा आरोखि जानो जाा नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय थादों दासान्दि
अ नोंथां आं एसे उम एसे माने सानजौफुनि आं एसे साहा लोंगासिनो नोंथां
औ साहा लोंदो साहा होनना बुंब्लाबो जोंहा गाइखेरनि साया बांद्रायनो होनबा हानिकार माने जायो आरो नङा ओमबा
नंगौ नोंथां एसिद बायदि खामानि मावो आरो
औ ओ बे साहा जिनिसखौबो हायोबा एसे खमायनांगौ
नंगौ नथा नंगौ
ओ दानि जुगाव जों गासैबो जिनिसखौनो नायनानै जानाया मोजां जायो आरो मानो होनबा दा
बुंलाय बुंलाय नोंथां
माने केमिकेल माबा मोनसे जिनिसा थाफाख खारदेरो आरो नङा होमबा
ओम‌ - ओम
आरो बे पाउदारनि गाइखेरखौथ' जों हायोबा बाहायनो नाङा
ओम
बाजाराव मोननाय आमोल दाजा किसुमान मिथिखौ
बाखिथ' दा बाखिथ' दा बुंनो थाङोबा साहायाबो फास्ट फुडावनो गोलैनाय बायदि जोंनिया दानिया।
औ
मानोना अबावबा बेरायनो थांनाय लोगो लोगो जोंनिया मेन दखानाव हाबनाय लोगो लोगो साहा खौनो नुहरखायो बयबो।
औ
नङा होमबा आरो हमना ला साहानि दखानाव मोननाय लोगो लोगो लाल साहाथ' लुबैखाया मानसिया जेनेबा
औ गाइखेरनि साहाखनो लुबै खागोन
बेखौनो बेखौनो बिखागोन बिदियैनो एसे खहाबो जागासिनो सिं सिं
औ
ओमफफ्राय हमना ला साहा लोंनाय लोगो लोगो जों खुवाब्ला ओंखाम खुवाब्ला सानसे गाहाम बिदिनो था थानोसै बिदिनो जोंखौ खहा खालामगासिनो आरो सिं सिं माने फास्ट फुड जा मुंनि सायाव माने।
हानि जायो आरो सायाबो
नंगौ नोंथां लोगोसे आरो जोंनिया चाइनिस फुड चाइनिस फुड होननानै जोङो गोबां गाज्रि गाज्रि नंखाय बेसादफोरखौनो जागासिनो।
औ
चाइनिस आधार काड चाइनिस आदार बिसोरो बिदि जाया बिसोरनिया बेलेग नियमै जाखायो बिथांमोनहा।
औ
आरो उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना माने बिसोरो चाइनिसफोरा बिसोरो माने बिदो बिजोंनो माने जोनोम जाखानाय।
औ
बिनि जोनोम जानायनिफ्राय बेखौनो जागासिनो बिसोरो बिदिनो बिसोर सोलिनाय हायो नाथ थाय जजों हरखाबै हाया बेफोर बेसादजों।
औ बे बे नंगौ होनदों ओ जोङो गेजेर समायनिफ्राय ओ गुबुन जेनेबा जों जाफेरानो मोनाखै बेफोरबायदि जिनिसखौ जुदि जानाय होयोबा जोंनिया ओ खस्थ' मोन थागोन आरो नङा होमबा
उम उम
दा बेखायनो जोङो जानाय लोंनायखौ बायनो गोनां जायो आरो
नोंथां ओ बरतमानथ‌ थिगैनो दङ अब्ला
उम दासान्दैथ बिदिनो दोङो उम आरो गरमाबो बिदिनो बांलाय खमायलाय जागासिनो अखाबो हायो गेजेर गेजेर
गरमनि थाखायनो माने ओंखार बोनोबो हाया अखारनो बो हायासो जाना दं।
उम आरो जामुं जामुं आदार होननाय लोगो लोगो दा गरमाव जोंनिया मेन मेइन टारगेटा जाहैबाय जोंनिया थान्दा गुसु दै एबा गुसु गोदै गुसु गोदै लोंग्रा माने थाइजौनि
उम
जेनेबा का कला बायदि बायदिफोरा बे बेफोरथ एकदम हामथारा माने बेफोर सुगारनि थाखाय बहुद प्रभाब गोलैयो आरो बेहा बे
उम
बेफोरखौबो जों गोबां मानसिफोरखौ नोजोर होनाय नुनो मोनो
उम
बिदिनो आरो
जानो नोंथाङा आरो हाय
मावगोन ओ नोंथां समाबोथ जाबाय जानायालाय जों इसे दोनथनोसै नामा नोंथां
जोंथ दं
अ आंहाबो एसे खामानि दङ
मा जाबायानो दे साबायखर थाबाय
अ अ गोबां मिथिनो मोनबाय आं नोंथांनिफ्रायबो
औ ओ उननि समाव मोजां रायलायफिनसै न